औ
हेल'
हेल' औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों आरो
औ होमबा नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायलायनोसै नोंथां जोंनि बर'फोरनि बर'फोरा जे माने दा गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै लायो एबा गावनो बानायनानै लायो बैफोर गाननाय जोमनायनि सायावनो जोङो एसे सावरायनो सै नोंथां
औ जागोन नोंथां थारैनो हागोन
अ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमाय फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन थारैनो नोंगौ बर'फ्रा मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि होननानै आं बुंनानै लाग्रोगोन मानो होनोबा जेब्ला बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सि जोम माने गाननो रोंजेेनदोंमोन बै समनि फ्रायनो गावसिनि गोनां जानाय सि जोम बेफोरखौ सोरजिनानै लादों गोबां माने नाजानाय खस्थ' गोब्राबनि गेजेरजों जेरै बे खौ नायनो थाङोब्ला थार्ड दिहुनन्नायनि गेजेरजों आरो थार्दनि गेजेराव जोङो मा होनो
रासो बेफोरबायदिजों जों सोनानै जि सोरजिनांगौआ बे मोनसे साइन टिफिक एना लाइसनि गेजेरजों सोरजिदों होननानै जों बुंनानै लानांगोन मानो होन जि सोरजिनायनि खामानिया गोरलै नङा आरो खुन्दुंजों सोरजिनायाबो गोरलै नङामोन गोदोनि दिनाव जोङो बेनिखायनो बर'फोराद मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि आरो आरो बर' आइजोफोरा जोबोद माने आखा फाखा माने आ बेखौ मा होनो बर' आसि आसि मोजां नङा होमबा आसि मोजां होनो फ्राय बे सोदोबजों मोजां जायफोर आगर एरनो गोनां बेफोरबायदिखौ आसि मोजां आसुगुर मोजां थिग जों बेखौ बुंनानै लानांगोन बर' आइजोफोरखौ दा नोंगौ समजों लोगोसे जोंनि दानाय सिफोरा सोलायबोदों दा नंगौ मानो होनोबा सि दानाय खामानिया गोरलै नङा गोबां आइजोआ गोदो आं खोनानो मोनदों जायफोर सि दानो रोङा ना गुरनो रोङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा बेफोरबायदि हिन्जावा बर' समाजाव हाबा जानो गोब्राबमोन बिदि होननानै जों खोनानो मोनो थिग ओंखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा बर' जोंनि बिमाफोरा गावनि फिसाजोफोरखौ बेफोराव साफ्रोमखौबो माने आखा फाखा खालामनानै हरखायोमोन आरो सासे हिनजाव मानसिखौ बेनिखायनो जोंनि बर' साफ्रोम आइजो जआानो बेबायदि सि दानाय खामानिखौ रोंगौमोन दा गुबै रोंनायनि ट्रेनिंआ जोंहा बर' गथ'फोरा माबायाव सोलोंखायो जेब्ला ब्रै बोसोर निफ्राय दाइन गु बोसोरनि गेजेरावनो सोलोंनाय जायो बेयो बिसोरो लोगोफोरजों उसुं उसुं खेला गेलेयो जेब्ला बे समावनो बर' गथ'फोरा सिगां समनि आरोना नोंथां बेफोर खोथाफ्रा
नंगौ नंगौ
माने सुदाम दानो सोलोङोमोन नोंथाङा खोनादोंनाा सुदाम
सुदाम औ नोंथां आं बे सोदोबखौ खोनाफेराखै नोंथां अ दिनै गोदान खोनादों आरो बेयो
नांगौ नोंथां माने सुदामा मोनसे सिखौ बोरै दायो बेखौनो मान गुुं गुुं जों बे खुन्दुं जायफोरो जि दानानै आग्लायनाय बिमाफोरनि बेखौनो गथ'फोरा माने खाज्राय खाज्राय माने खुन्दुंखौ जमा खालामो दा बेहायनो गावसिोरनि मोजां मोननाय गाबफोरखौ खुन्दुंफोरखौ सायख'नानै बिसोरो सुदाम दायो आरो
औ
दा बे सुदाम दानायावनो गथ'फोरा ब्रैनिफ्राय दाइन बोसोर गावनो एकदम रोंखाथारोमोन आरो दा बेनिफ्राय ओरै दिनै सोबाथाय बिमाजों माब्लाबा गामसा दानायाव माब्लाबा फालि दानायाव एसे एनै बोगथिं बोगथा सोलोंनानै बिसोरो रोंलाङोमोन होननानै आं इमाजिन खालामनो हायो आरो
नंगौ नंगौ
दा बे जाहैबाय सोलोंजेनन्नाया बेनिफ्राय बर'फोरा जोबोद मोनसे मिथिंगायारि नि गेजेराव थांनानै थाग्रा हारिखाय मिथिंगाखौ नोजोर बोनानै माखासे आगरफोरखौ सोरजिनानै लादों आरो गाबफोरखौबो मिथिंगानि बेसादजोंनो गाब गायो होननानै आं मोननो हादों जेराव माखासे बिफांनि बिलाइ माखासे दंफांनि बिगुरखौ सोमनानै गावसिनि खुन्दुं सोरजिनाय जेरै इन्दिनि खुन्दुं बेफोरखौ सोमोमोन गाब गायोमोन आरो बेजोंनो गावसिनि लुबैनाय बायदि गाबखौ जों सोरजिनानै लायोमोन आरो बे बर' आइजोफोरा
औ
दा बिनिफ्राय गाबबो गाबाय गाब गानोबो गोरों आरो आगरावबो दा बुंनो थाङोब्ला आगर बर'फोरनि गेजेराव जि आइ टेक मोननाय जेरै आर'नाइ फालि नङा होमबा बेबो मोनसे जोबोद सोमोनांथाव फालि बेयो गोदो समाव जायफोर दावहायाव थाङोमोन बेफोर सिखौ माने जोंनि बर' बिमाफोरा गावनि फिसायनो बा गावनि जोहोलावनो दावहायाव थांनायनि सानसे सिगां हरावनो हरजों हर दानानै गाननो हरोमोन। बिदि होननानै जों खोनानो मोन्दों गोदो दावहा नांनाय समाव दा बेफोरबायदि हरजों हर सोंसे सोंनानै हरसेयावनो दानानै हरनो हानाय आखा फाखा बेसेबां माने मेंनो रोङि जोंनि बर' आइजोफोरा जों बाखनायथाव खोननांगोन दा बे फालिखौ जुदि गाननानै दावहायाव थाङोबा गावनि मोजां मोननाय बा गावनि हौवाया माने न'आव सफैफिनो होननानै मोनसे बर'फोरनाव बर' हिनजावफोरनाव फोथायनाय दंमोन आरो
औ
दा बेखिनि स्ट'रिखौ आं फोजोबनोसै बुंगौ मानि लावगौ नङा होमबा दा आथिखालनियाव जों बारलांदिनि दा जिखौ जोङो गाहायै दानो थाखाय थाथ नांगोन थाद नांगोन आरो साल खुन्थिया नांगोन बेजों लोगोसे जोंनो माखासे औवानि सोरजिनाय गनसि नांगोन आरो जोंनो बिदिनो फिसा फिसा जेरै बान गोजा रासो आरो खिलाबारि बेफोर बुस्थुखौबो जोंनो नांगौ आरो बालायाव दा बिसोरनि गेजेरजोंसो जिनि महरा मोनो
नंगौ
जिया मोनसे आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव सिगां समावथ' गाव गाननो थाखायल' दानाय जायोमोन जिखौ न'खराव बाहायनो थाखायल' नाथाय आथिखालाव बेखौ एसे मदारन आरोना सिभिलाइस जों लोगोसे सोलायबोबाय जेरै बाजाराव जों बायना बायनानै गाननो हायो दा जायफोर बिथांमोना सि सि दायो बिथांमोनहानो माने ओ फाननो होननानैबो खायसेया बिजनेस मडेलाव लानानै फालांगियारि मडेल लानानै मावो जोबोद मोजां दा जोंनि बर' आइजोफोराबो बांसिनै दख'नाखौथ' गानखायो आरो बांसि नै गानो हिसाबै जों बेखौ लानो हायो बेनो जाहैबाय बैसागु फोरबोआव नङा ओमबा नों थां बैसागुआव जोबोद माने उन्दैनिफ्राय लानानै बुरै बोरायसिम माने गासिबो गोदान गानग्रा गानो दख' ना गामसाखौनो होन उन्दैफोरनि दख'ना फिसाखौनो होन आथिखालाव दा बे खुब मोनसे मोजां आरोना जोंनि हारिनि सोदोमस्रिया बेहाय बेरखाङो। माने गुबुन समावथ' गान गानो थेवब्लाबो खम गानो थेवब्ला बैसागु समाव जों ब यबो बे मोनसे बिदन दख'ना रेगे रेगां एरनाय जोमग्रा आरो हौवाफोरा जेरै आरनाइ गस्ला आरनाइ लानानै बेरायो दा बेफोर मोनसे जोंनि बर' हारिखौ समायहोनो हानाय। ओ रंजा रंजालि फोरबो नङा ओमबा? बेयाव बाहायो जोङो दा बेनो जि सोरजिनाया
मोनसे माने
नोंथाङा आं बेनि बागैनो एसे फोरायनोसै अ जि दानायखौथ' जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबोनाय होननानै नोंथाङा ओ माखासे खोथाफोरखौ बुंखाबाय बिनि गेजेरावनो जोङो ओ जोंनि आइजोफोरा आगर जेरै आगर दानायाव आखा फाखा होनदों। ओ थिग बेबायदिनो बै ओ जोंनिफोरा बा बर' आइजोफोरा मिथिंगायाव बा मि थिंगानि सायावनो थुलुंगाखांनानै माखासे बफोर आगर फोरखौ गावसोरनि आखाइजों बिसोर महर होदों। होननानै जों बुंनांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो आगरफोरनि मुं होननानै बुङोब्ला ओ जोङो फारौ मेगन, दाथु दावउथु आगर आरो बेनि उनाव जोङो दिंखिया बिलाइ, हाजो आगर बेनि उनाव जोंङो आरो माखासे आगर गुबै
आगर गुबै नंगौ जेखाइ आगर, मुफुर आफा
औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो आरो गोबां ओ रोखोमनि माखासे मिथिंगाजों थुलुंगाखांनानै बा मिथिंगानि महरखौ नायनानै नुनानै बेनिफ्रायनो माने माखासे आगरफोरखौ एरखांनायखौ जों नुनो मोनो अ थिग बेबायदिनो जोङो आरनाइ जायखौ बुङो जोंनि बर'फोरनि सिनायथि जोङो मान आरनाइ होनब्लानो बा लायोब्लानो जोंखौ सासे बर' होननानै बा बेयो गान लाग्राया बा जोमग्राया बर'नि होननानै सिनायथि मोनो ओ बैयाव जोङो गुबैयै आरनाइ हाजो आगरखौ बाहायो नाथाय बै आर'नाइाव जोङोाजो हाजो आगरखौ बाहायाब्ला बियो आबुङै आर'नाइ जानो बा आर'नाइ महरखौ बियो मोननो हाया आरो नोंथाङा बेनिखायनो जोङो गुबैय माने आर'नाइ जानोब्ला बियास दा हाजो आगरखौ जोङो नांथारगोन आरो जोङो बाहायथारगोन बेबायदिनो माखासे समाव आथिखाललिख आथिखालनिखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जों आथिखालाव बांसिन द दानो रोङैखौनो दानि बुंनांसिगोन साफा सानैयाल' दानो रोंसिगौ आरो नाथाय बांसिन बसिनानो बाजार हाथाइाव मोननाय आलादा मेचिनजों आलादानिफ्राय जोङो दानानै लाबोनाय फानफैनाय बैफोरखौ गोरलैयै मोननायनि थाखाय जोङो बैफोर गोरलैयै मोननाय फारसे मानसिफोरा माने गोसो लेमनो हमलांदोंसै आरो। गावनो दानाय बा गाव सोंनानै दानाय बेफोरबायदि हाबाखौ माने बानाय बा गोबाव सम लानायनि थाखाय बिसोरो मावा मावला होननानै जोङो बुंनांसिगोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां माने समजों लोगोसे जोङो मचनजोंों दानायखौबो जोंनो बर'फ्रानो बाहायनो रोंनांगो दा नोंथाङा बुंदों गुबुन जायगायाव दानानै लाबोयो नंगौ बेबो थिग गुबुननिफ्राय लाबोयो खिन्थु जोंनि बर'फ्रानो बे बुस्थुखौ जोंबो मेचिनजों दानो रोंनांगोन समजों लोगोसे नङाब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो रोङाब्ला गुबुन हारिफोरानो मावबाय थायोबा जोंहा जोबोद खहा मानो होनोबा बियो मोनसे जोंनि ज आइ एटेक मोनखानाय
नंगौ
खाालि नङा होमबा बिसोरो गोसोोबायदि खालामनो हागोन दा जुदि जोङो जोंनो सोरजियो। नङा बे जोंनिया बिदिसो जायो होननानै बिसिनिखौ जों बेन खालामनो ह सुबिदाखौ लानो हाङ
औ नोंथां अ होमबा दे नोंथां जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां
औ दे
दे